उम नोंथां।
नोंथां खोनादों औ ओं नोंथां खोनादों। गोजोन सानजोफु नोंथां अ नोंथाङा ओ दा माय मा खालामगासिनो। बे समाव आङो ओरैनो दंथ'यो नोंथां। नंगौ औ नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना मामोन?
औ नोंगौ नोंथां आङो नोंथांनो औ नोंथांजों एसे आयदा मोनसे लानानैसो सावरायनो होननानै फन हरदों नोंथां।
सावरायनो हायो नोंथां आयडाया मामोनबा।
औ आयदाया बेनो नोंथाङा जोंहा औवानिफ्राय जों मा मा आयजें आयलाफोर बानायायनाय जायो आरो जों बेखौ मा मा खामानियाव बाहायो। बेनि सोमोन्दै आरोना नोंथां।
औ सावरायनो हायो नोंथां।
औ। ओ बिदिबा नोंथां नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा जों औवानिफ्राय मा मा मुवा बेसादफोर बानायो आरो जों बेफोरखौ माबोरै ओ मा मा खामानियाव बाहायो आरो।
हायो नोंथां हायो औवा होनोब्लाथ' जों बर' सुबुंफोरा जन्म जानानि फ्राय लानानै थैजासिम आं बाहायबोनायखौ नुदों नोंथां।
नोंगौ।
जाय औवाखौहाय जेनेबा मानसि एबा सुबुं माहारिया जोनोम जानाय समावहाय नारि हास'नायनिफ्राय जोङो सुबुं माहारिया थैयोब्ला गोथै गारनाय सिमां औवा बाहायबोनायखौ जोंनि समाज फ्राव नुनो मोनदों जाय औवा होनोब्ला जोङो सानफ्रामबोनि जोङो सोरांबानो नुनाय बाहायनाय। जायखौ जोङो मैगं खादा होननानै बुङो जाय मैगं खादायाव जोंनि बर' फोरा गोदोनिफ्रायनो मैगं सुग्रा हिसाबै बाहायदों आरो दुब्लि एबा फोथारफोरावहाय खामानि मावनो थाखायबो जों सुबुंफोरा औवाखौ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों। दुब्लियाव होनोब्ला जोङो जेनेब्ला जोङो माय मारा होनाय समावहाय मायथायनाय हालौवनायावबो जोङो मै होनायफोरावहाय जोङो बे औवाखौबो मैजों बानायो आरो माय थायनो थाखाय जोङो सुकेनफोर बाहायो। नंगौना नोंथां औ नोंगौ नोंथां। ओरैनो नोंथांनिथिंजाय औवाखौ जोङो माबायदि मा मा खामानियाव बाहायो नोंथाङा फंनैसो एसे फोरमायना होदो।
औ नंगौ नोंथां आ जोंनि ओनसोलावबो आं नुनो मोनदों आरो जों औवाखौ गोबां बायदिसिना खामानियावनो बाहायनाय जायो। जेरै नोंथां जोंनि न' लुनायफोराव जोङो गोदो बांसिनानो माने जोंङो औवा दंफां दाननानै जों बेनिफ्रायनो न'खौ लुनाय जायोमोन औवाजोंसो बांसिन लुयोमोन आरोना उखुमा जों का जों बे थुरि थुरिनि होयोमोन नाथाय जों बेराफोर बा जों मुदा खानाय जों औहाजों बाहायनाय औवा बे जों रायदों बा बे औवा रंफोरखौ जों गासिबो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। आरो बेबायदियैनो आरो माखासे जों न'आवहा ओ जों नुंदों आरोना न'आव थानाय सुबुंफोरखौ ओ गामियाव थाग्राफोरखौ। बबेबादि जिरनाय आरां ओ जि ओ ओ मासिफोर बा आरांगा
जिरायग्रा मराफोरखौबो औवानिफ्राय बानायो आरो जोंङो न'खौ औवानिफ्राय बानायोना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जोंङो ना हम हमनायावहा बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ जों औवानिफ्राय हेबनाय जायो बा बानायनाय जायो। जेरै नोंथां जोंहा बे जेखाइ, खबायाइ। ना गुरनायाव बाहायग्रा जेखाइ औ बेखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। आरो जेरै सेन आरो खखा बा फल' बेफोर गासैबो ना हमग्रा आइजेंफोरखौ जोङो ओ बे औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरोना औ आरो बेफोरखौ जों ना हमो नो थाखाय बाहायो गासैखौबो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माइ दोननो जेरै ओ जोंङो बे जोंहा बा बाख्रि थायो होमबा न'नि बाख्रि औ बे न'नि बाख्रिखौबो जों औवाजोंनो बानायो
बानायायो।
औ औवाजों हेब नायखौ नुनो मोनो जोंङो औवानि खुन्थि दोनानै बा खुन्था बानायनानै जों औवाखौ खौ बाहायनाय जायो आरो बे बाख्रिखौ बानायनाय जायो।
आरो जों न'खौबो बानायोना नोंथां मुदालि खानानै जेवरा दुमनानै जों न'खौबो बानायो।
नंगौ नोंथां औ नोंथाङा आ एसे खरा बुंनोबा आं बारा खोनायाखै ना नोंथांनि माथोखौ
ए होमबा नोंथांजों
औ औ।
जेनेबा जोंङो औवा होनोब्लाथ' जेनेबा गोदोनिफ्रायनो जोंनि समाजाव सोलिब बोनाय दामग्रा आगजुजों सिफुंखौबो औवानिफ्राय बानायोना नोंथां
नोंगौ नोंथां
आरो जोंङो मैगं सुनायफोरावबो जोंङो मैगं खादा हिसाबै खादा बाहायो गो जोंङो जेनेबा मैगं खादायाथ' मैगं खादा मैगं सुग्रा आरो खादाफोर जायखौ जों माइरं थिखोनाय, माइरं रोगानाय, गोबोर गारनाय दाखोर दाला गार नायाव गारनो थाखाय जोंङो खादाखौबो बानायो
नोंगौ नोंगौ।
आरो जोंङो माल माथा दोननो थाखाय बै जेनेबा जि जि जोमानो जा बा न'खरनि इंसिंनि माल दोनग्रा थोरसि लथाफोर दोनग्रायानो जा बेफोरबायदि दोनग्रा खौबो जोंङो औवानिफ्रायनो बानायो
औ।
आरो जोंङो गोदोनि समावथ' जोंङो बिसिना जाय उन्दु ग्रा बेखोबो जों औवानिफ्राय बानायोमोन आरो जिरायग्रा जाय मरा बे मराखौबो जोंङो औवानिफ्रायनो बानायो आरो गिसिब जायखौ जोंङो गोलोम बोथ थोरावहाय गरम मोननायखौ होखारनो थाखाय जों गिसिब खौबो बे औवानिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो बानायबोनायखौ आं नुनो मोनदों
औ नोंगौ नोंथां
आरो बायदिसिना बुस्थु जेनेबा बै जिवराफोरखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायो जाय मोसौ मोसौ बोरमा हाबनो हायैनि थाखाय खिथ थि आबाद मावनाय जिं जिङाव जेवरा दुमो बेखौबो जों जेवराखौ औवानिफ्रायनो बानायो आरो मोसौ दोनग्रा गलि जाय गलिखौबो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबौ आबौनि आबौ आबैमोननि निफ्रायनो दिनैसिमबो जोङो बे गलि खौ औवानिफ्राय बानायनायखौ नुनो मोनो आरो दाउ गन्द्रा दाउ दोनग्राखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायो माइ दोनग्राखौबो जोङो बे औवानि फ्रायनो बानायो
नंगौ नंगौ आरो बेनो नोंथां आरो जोङो जों जेरै जों आबाद मावनायाव बाहायनाय जों जिरादफोर बा जों हालेवनायफ्रावहा बाहायनाय जों जिरादफोर जेरै नोंथां जों बे मै होग्रा मै होग्रा मै होनना बुङो जोङो हाखौ समान खालामनो थाखाय औ बे मै खौबो जों औवानिफ्रायनो बानायायनायखौ जों नुदों आरो आरो बिदिनो जाय आसारि माने मोसौखौ बुनो थाखाय बा ओ माबानि थाखाय दिग देखायनो थाखाय
थाखाय
औ बेखौ माने आसारिखौबो जों औवानिनो जायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा मोसौखौ जे जोङो मुखा गानहोयोना खुगायावहा बे गांसो जानो हाया जाथों होननानै माब्लाबा माने जों आबाद थिलिजों गेजेरजों थांबा जों मोसौखौ होलांबा माने बे मोसौखौ ओ बिथाङा जानो हाया जाथो थों होननानै आरो बेखौ गानहोनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो जोङो ओ औवा होनदोंबा जोंहा गासैबो जेरै ओ औवानि जिरादफोर आरोबाव माखासे दंबावो जेरै नोंथां जोंहा बे मैगं गायनो थाखाय जोङो औवानि सां बानायो नङा होमबा मैगंफोर जेरै जिंखा फल बा फोरला ओ लेस्राफोर लेस्रा माने बेे सबाय बिमा नोंथां औ थाइबेंफोर मानबाय होनो बा खुमब्रा लाव बेफोरखौ मानबाय होनो थाखाय जोङो औवानि सां बानना होयो आरोना बेबायदिबो जों गासैयावबो आबाद थिलिफ्रावबो बेखौनो खालामनाय जायो औवाखौ बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो आरो जोङो औवानिफ्राय मेवाय मोनो नङा होमबा ओंख्रि जायोबो जोङो औवाखौ
औ नंगौ नो
औ खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ औ बेनो माने जों औवानिफ्राय मेवायबो जायो आरो औवा गोरलै बे जेब्ला ओंखारो मेवाया बेखौ हानानै जों अनलाफोरजों बा अमा बेदरजों बेबायदि जों जायो आरोना आरो दंबावो आरो गोबां रोखोमनि औवानि आइजें आइला बानायनाय नोंथाङाथ' बे सानद्रि ओ खिरखाफोरखौनो बुंखाबायानो आरो आरो बेबायदिनो जोङो गोबां नंगौ नंगौ
जाय सु संग्रायजो जाय संग्राया जोंनि बर' समाजाव न'खरफ्रामबो न'खर न'खर थाजोबो जायनिफ्राय जोङो माइरं माइरं सालिनायजों लोगोसे जोङो माइरंआव थानाय अन्थाइ अनला आरो बायदिसिना माइगाबफोरखौ जोङो बे संग्रायावनो बासिनानै साफा खालामनानै जोङो संनानै जायो
नंगौ नोंथां
आरो जोङो सान्दांगा जाय सान्दांगाखौ जोङो दै मेसें बोथोरावहाय माइ मोननाय समावहाय माइ सालिनो बे माइ सायाव थानाय जिगाबफोर बेंफोर बेनलाफोरनिफ्राय माइखौ साफ साफा खालामनो थाखाय जोङो बे सानद्रिखौ बाहायो आरो बे सानद्रियावहाय जोङो ना बेदरफोरबो फोराननो थाखाय बाहायो
नंगौ नोंथां नंगौ
होमब्ला नोंथां बे समाव जोंहा समाबो जाबाय
औ औ नंगौ नोंथां दे बिदिबा अ समाथ' औ नोंथां जोंहा आरो माने जों औवानि बाहायनाय होनोब्ला आरो गोबां माने न'आवहा जोङो ओ देलायहोनाय माने न'खौ जों साजायनाय जिरादफोर ओ जेरै जोङो नोंथां ओ औवानि जों बे फट' लागायनाय सावगारि लागायनाय फ्रेमबो बिदि बुं बाहायो आरो नोंथां औ खोनादों दा औ औ बेफोरबायदिखौ जों बाहायनायखौ नुयो आरो आरो औवाखौ जोङो माने आथिखालावहा जोंनि ओ माने कलकारखानाफ्राव बाहायो आरो बेखौ जोङो मा बुङो नोंथां बेखौ जोंनि लेखा बिलाइ दिहुनहोयो होननाङो ना औवाखौ लान
ओ लेखा बिलाइ दिहुनो जायखौ जों सोलोङो ना
नोंगौ नोंगौ माने जोङो न'आव औवा जायथबा जों औवाफोर थायो बेखौ जों बेफारिफ्रा फानना बायना लाङो आरोना बेखौ दाननानै लाङो बिथांमोना ओमफ्राय बेखौ गोबां जोङो गारि मथरखौ लां लानानै थांनाय नुयो आरो कलकारखानावहा लांनानै बेखौ लेखाबो फिनायो आरो जाय खौ जों लेखा बिलाइफोर जोङो मोनो लिरनो मोनो बा फरायनो मोनो बेयावनो सेबखांनाय जायो आरोना जों लिरनायफोरखौ औ नोंथां बेनो बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां
औ नोंथां आंबो औ औवानि सोमोन्दै मिथियैखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां
नंगौ नोंथां आंबो गोजोननाय मोनबाय औ दे दे गोजोन्थों
ओ गोजोन्थों